औ।
औ मा खालामदों?
आ नै दान्दिसे बेलारोम समनि आ जिरायनानै आ गोजोन बार जागासिनो आङो गरम बोथोरखाय गोबां समनि उनावहाय गोबाव समनि उनावसो दिनै गोसोखां- फिनदों आंखौ
औ बेनिखायनो आङो रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादों।
अ दे दे दे जोबोद गोजोननाय मोनदों माबोरैथ' दं दालाय,
आंबो मोजाङैनो दङ
उम आ आ मोजाङैनो दं आरो ना
मोजाङैनो दं।
दालाय माथो खालामगासिनो
आंबो बेबायदिनो दा बोथोरा गरम ना बिनि- खायनो दा ओरैनो एसे बार जानानै दङ गरमखाय जिरायनानै
दे दे बिदिबा मा जाखांबाय नामा ओंखामफोर
ओंखामखौ औ जाखांबाय
मा ओंख्रि जाखो?
जोंहा ओंख्रिया मैथाजों खांख्राइ, खोनादों हेलौ
औ खोनादोंना मा ओंख्रि जाखो?
ओंख्रिया मैथाजों खांख्राय।
आयौ गोथाव बिदिबा थ' ओ मैथाया मा ओ ननि नआवनो ननि ना ओरैनो बायनानै लांनाय।
मैथाया न' निनो न'आवनो फोनायमोन।
अ न'निनो ना।
न' निनो ओं।
उम आ खां खांख्रायालाय बाजाराव बायनाय?
खांख्रायाबो जोंहा बेयो न' खाथिनि मोनसे द दैमा दंना बेयावनो गुरदोंमोन।
अ नाबो नाबो गुरनो रोङो दा नोङो बिदिबा?
गुरनो रोंगौ एसे बेसे?
अ ओमफ्राय बेहाय ओ माबायाव खांख्राइल मोनो ना गुबुन ना आरिफोरबो मोनो।
जोंनि दैमायाव नाबो मोनो खांख्राइ नाथुर बिदिनो गोबां रोखोमनि ना बेफोरखौबो मोनो।
औ फानफैलायनाय जायो नामा बा बाजारफोराव?
बाजारावथ' इदि फानहैनाय जाया मानो जानो थाखायल' सम सम। बिदिनो गुरनाय जायो।
सिनियाव ना एसेल।
औ जानो आन्थाखौ मोनो।
उम ओ दा बिदिबा ओ मैथाजों खांख्राइल ना आरो गुबुन दंबावो?
मैथाजों खांख्राइल आनो। गुबुन गैथ ला।
उम आं नोंसिनाव माब्लाबा ओ अनलाजों ओ दाउ मेवा जाहैनो लुबैनानै दङ।
औ दे फैनो हागोन दे जाफैनो हागोन।
दा ओ नों सौ संनो रोङो ना रोङा?
रोंगौ मानो रोङा जानो बर निनो ओंख्रि
औ नों आंनो एसे खोन्थानो हागोन नामा बोरै सङो?
अनला दाउखौ मेवा
औ औ माबोरै जागायो एसे मिथिनो लुबैदों आं नोंनिफ्राय। देलाय फोरमायलाय।
जोङो अनला ओंख्रि सङोबाथ गिबियाव जोङो माइरं माइरंखौ जोङो सोमनानै लाग्रोनांगौ जायो। बेनि उनाव जोंहा औवा मेवा औवा मेवाखौ जोङो औवा सुबानिफ्राय दाननानै लायनानै जोङो बेखौ हानानै लायो। औ हानानै लानायनि उनावहाय जोङो जेब्ला माइरङा रुइगोन अब्ला जों बेखौ उवालाव गाहेनजों देनानै गुन्दै खालामनानै लाग्रोयो आरो। खोनाबाय।
औ बे बेनि उनावहाय
गुन्दै खालामनानै लाखांनायनि उनावहाय जोङो जेनेबा अनला मेवा दाउ-दाउ जायोब्ला औ माइरंखौ सो सोमनानै लाग्रोयो। दाउ जायोबा जोंहा दाउखौ फु बुथानानै लाबाय बिनि उनाव ओ जोङो गिबियाव दाउखौ एवनानै लाग्रोबाय एवनानै लाखांनायनि उनाव जोङो दाउखौ खांनानै जोङो आरो जोङो मेवाखौ खारैजों एवनानै लाग्रोयो
उम।
खारैजों एवनानै लाखांनायनि उनाव जेब्ला जोंहा मेवाखौ खारैजों एवखांनानै जाबायब्ला जोङो दै होबाय दै होखांनानै दसे बिदिनो ग्लब ग्लब गोदौ होखांनायनि उनाव जोङो अन गुन्दैखौ हरनाय जायो। अन गुन्दै हरखांबा जोंहा एवना बि लानाय दाउखौबो हरनानै लानो हाबाय।
औ बेयाव खारैफोरबो खारैनि अनगायै माबाफोर बाहायो नामा?
जोंथ दा ओ गामि ओनसोलाव थानाय नालाय जोंहा गोबाङो खारै ननिनो खारै जेनेबा सबाय खारै थालिर फस्लानि खारै बेफोरनो जानाय जायो।
अ ओम बिदिबाथ ओ संनायावहाय बेसेसो गोबाव नांगौ?
संनाया बारा गोबाव लाया इदिनो आदा घन्टा होनजायो मानो गिबि मावजेननायनिफ्राय आरो। ए अ अनला सोमनानै लाजेननायनिफ्राय खोनायाखै
मा होनदोंमोन?
खोनाबाय जोङो आधा घन्टासो टाइम लायो होनना बुंजायो, जोंहा माने गिबियावनो जोङो बै माइरंखौ सोमनानै लाग्रोनायनिफ्राय जोङो आधा घन्टासो टाइमखौ लाजायो।
अ आधा घन्टासोआवनो बिदिबा मोनहोनो हायो?
औ।
अब्ला ओ माबायाव ओरैनो गुबुन होदेरबावो नामा माबाफोर अनला ओंख्रि संनायाव?
अनला ओंख्रियाव जोंहा इदिनो एवनानै लानायाव ओ संख्रै बानलु हाल दै मस्ला गोबां थाबाय बेफोरो थाव बेफोरो थाबाय।
जोंहा उम मोन बैसागो बोथोराव मोनसे जानाय दंमोन ओ स्नि सानाव जोङो गोखा गोखै जायोमोन। बे गोखा गोखैयाव ओ जानाय बे सोदोबखौ आं खोनाबाय थायो नाथायहाय दिनैसिम बिखौ मोनजाफेराखै ओ आंनो थांबा नोङो। बेखौ संना होनो हागोन ना हाया
हागोन दे मानो हाया जानो।
बेखौहाय बोरै-बोरै मा-मा मैगंजों बिदि सङो एसे फोरमायनो हागोन नामा
हागोन जोंहाथ' गोखा गोखा गोखैखौ बोसोरफ्रोमबो बैसागो बोथोरनि स्नि दानाव जों जाबोबाय थायोआनो गोखा गोखै मैगंखौ जोंहा गोबां मैगंनिफ्राय जों बुथुमनानै लानानै जानाय जायो आरो। जेरै मैगंफोरा। थागोन बेहाय इदिनो ओ मा होनो इखो माथिगालदाब इदिनो खेरा मा होनो सिब्रु, हेलांसि खिफि बेन्दों गोबां रोखोमनि दङ' बिदिनो मैथा मा जोङो मा-मा मैगं मोनो बेखौ जोङो गासैखौबो खांनानै लाजोबनो हायो आरो। बेखौ जोङो साथिथि होनो ओ लगायनानै सङो जेरै थालिर फस्ला। ओ थाराय बेफोरखौ जोङो लागायनानै। सङो
ओमफ्राय बेनि उनाव।
बिनि उनाव
ओ माबाफोर एक्सट्रा बेलेग माबाफोर लगायबावो नामा
बेलेग एक्स्राथ' जोङो जि जेसेबां माने जोङो मिथिंगायाव माखासे मैगंफोर मोनोना बेफोरखौ लानानैनो सङो आरो
अ बेनि उनावहाय दहाय एसे रायखांदोंमोन माथि गालदाब बेखौहाय ओ अबावबाफोर लायनांगौ जायो ना खाथि खालानो मोननाय जायो
जोंनियाथ' दा ओरैनो जोंनि खाथि खालायावथ' बांसिनानो मोना होनना बुंजायो माने बाजार एबा हाथाइनिफ्राय लाबोनांगौ जायो
अ ओम। बेखौहाय बिदिबा बायनानै लाबोनाय जायो आरोना
औ बायनानैसो लाबोनांगौ जायो
मावजायो नामा।
बेखौथ' आङो खोनानायाव आबाद मावनाय बेफोरबायदि खोनाफेराखै
अ। बियो बिदिबा जोंनि गुबुन-गुबुन जायगाफोराव बेबायदि आबाद हिसाबै जों बेखौ मावनो हानाय जाया आरोना बिदिबा
ओहो आं माने बे आबाद मैगंखौ माने आबाद हिसाबै मावनाय खोनाफेराखै आरो
अ बेखौ बिदिबा मोनसेल' जायगायाव मोननाय जायो आरोना।
औ बेखौ मोनसेल' जायगायाव मोनोइदिनो गोबां हाग्रा जाहार माबाफ्राव जेरै मैगंफोरखौ बैखौ खानानै मोननाय जायो आरो।
औ बियो बियो फिफांफोराव रज'यो ना माबायाव मा होनो ओरैनो हायाव रज'यो ना गुबुन माबा मोनसे आदबफोर दं बेखौ रज'होनायनि?
बे माथिगालदेब मैगङाथ' जोंहा हायावनो रज'यो
बिखौ जेबो फो-फोनानै होनाय मानाय बेफोरबायदि जेबो जाया आरोना
ओहो बेखौ फोनानै होनाय जाया बियो हार सिङैनो मिथिंगायाव मोननाय जाहैबाय
फियो नामा?
औ मिथिंगायारि सोरजि जाहैबाय बेयो हारसिंनो रज'नानै मोननाय
अ बि खौ ओरैनो ओ बोसोराव गासैबो समाव मोननाय जायो ना माखासे समावल' मोननाय जायो?
जोङोथ' बांसिनो बोसोराव बेखौ मोननाय जाया मा बांसिन जोङो बेखौ बैसा
हेल'
हेल'
औ बेखौ बोसोरनि गासैबो समावनो मोननाय जायो ना?
बोसोरनि गासैबो समावनो जों बेखौ मोना। जोङो बांसिन बैस सागो बैसाग मास बि-बिदि टाइमावल' जोङो मोनो आरो गोरलै हिसाबै जेला बैसागो बोथोराव गोदान बिलाइफ्रा खिलियो ना। बे टाइमाव बेहाबो मा होनो गोदानै खिलिनानै रज'नानै खिलियो आरो बे समाव जोङो बे मैगंखौ मोनो।
अ खालि जोङो बे समावल' जोङो बे खो जानाय जायोना बिदिबा ओम। ओरैनो माबाफोर ओ बेखौहाय ओ बिदिनो फोजोबथायनानै दोननाय एबा फोराननानै दोननाय खालामनानै जों जानो हायो नामा?
अ बेखौ जोङो फोराननानैबो जोङो जानो हायो ओं। उननि थाखाय जोङो फोराननानै दोननानै जोङो बेखौ जानो हायो
बेहाय ओ माबाफोर ओ मिथिंगायारि सोरजिनायनि अनगायै जों बेखौ लाबोनानै आबाद मावनो हानायनि ओ बेबस्था बिदि खालामनो हानाय जोङो हानाय नङा आरोना
ओहो हानाय नङा बे
औ बियो आं मिथिनायावहाय ओ जोंनि थाखाय जों बर'फोरनि थाखाय जोबोद मोनसे ओ मुलि गोनां मैगं होन्नानै आं मिथिनो मोन्नाय जादों बेयो नंगौना नंआ बायदि?
औ नंगौ बेयो जोंहा मुलि हिसाबैबो जोङो बेखौ बाहायो। गोबां जोंहा ओ बिदिनो मा ओ मुलि हिसाबै बिदिनो उदैनि थाखाय मोजां होननानै बाहायनाय जायो
दे गोजोननाय थाबाय नोंजों रायज्लायनो मोननानै ओ बिदिनो सम सम आंनाव। फोरमायहर।
जागोनदे।
दे।
बिदिब्ला दोनथनोसै ना।
औ दे।
औ दे।